हेलौ नोंथां औ खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादों ना?
अ खोनादोंना?
खोनागासिनो आं दे।
हेलौ
औ खोनादों।
औ औ
ओमफाय नोंथाङा मा खामगासिनो दायो।
उम दा जिरायनानै दं।
उम दा ओरैनो सरासनस्रा मा खामबाय थायो?
ओरैनो आङो दा ओ स्ट स्टुदेन्ट आरो
औ फरायगासिनो मा थाखोआव फरायगासिनो
दा एम ए खालामगासिन' आरो
अ एम ए मा आयडायाव खालामदों एम ए खौ
एम आइ एल एम आइ एल आव मेजर खालामदां
अ बर' एमाइल
बर' आव एम आइ एल नोंथाङा दा मा
आं आं फरायनाया जोब बाय आंना ओमफाय दायो आङो उफ्रा आनजादफोरनि थाखाय फरायगासिनो साख्रिनि आन्जादफोरनि थाखाय
थिगानो जोबोद मोजां
मोजां थिगानो ओमफ्राय औ दे
ओरैनो खबरफ्रा
खबरफ्रा मोजाङैनो दं गासैबो एसे बोथोरफ्राबो एसे एसे गरम‌ नै दायो गुदुं बोथोर उम अखा औ अखायाबो बारा बांद्राय हानाय जायाखै एसे एनै हागासिनो मौसुमि बाराबो सफैयाखै नालाय बेखायनो हानाया अखाया दाबो हानाय जाथ'वाखै
माइफोर गायाखै न'आव
न'आव माइ गायो दानाया गायनाया दायो नाथाय दायोथ' नै खोथिया फोनायसो टाइम जादों समा दायो समा खोथिया फोनाय दा खोथिया फोनायनि उनावसो बे मासनि गेजेरफोरनिफ्राय गायनाय जासिगोन जुदि अखा हायोबा
औ औ
खोथियाखौथ' फोखांबाय फोनायालाय
उम उम होम होम
बे मासनि उनाव बे
बे समाव ओ ओरैनो नोंथांमोननि न'खराव नों मा ओंख्रिया? बांसिन सोलियो ओरैनो न'खरावहाय
जोंनि न'खरावथ' नै बांसिन सिन सोलियो बा जोंनि बर'नि जि जिथुबा जों जानाय ओंख्रि थायो बे ओ औवा मेवाइनि ओंख्रिफोर बा मैथा दाबादि गरम बो बोथोरावहाय नै मैथाफ्रा बांसिन सोलियो गोखै औ मैथा मैथा बांगाल मैथा गोखै मैथा गोखा दंना आरो बेबायदिनो जों जानो अनला मैगंफोरखौ मोजां मोनो बिनो सरासनस्रायै दानियाथ' ओ माबाखौ जायो बांसिन दालिफोरखौसो जानाय जायो दालि आलु उम आरो बे जोंनिया बे बिलाहिफोर जायो बिलाथि उम बिला थि आलुफ्रानो थायोसै आरो सरासनस्रा आरो दाथ' नै दा गोदो गोलो-गोलोम बोथोरनि मैगं जेरै जिंखा आ जिंखा थायोना जिंखा खा मैगं खुमब्रा जिंखा आरो माबा ओम आ बेखौ मा होनोमोन खांख्रिखला
औ औ औ
ख'ला सबाय बिमा बेफोरखौनो जालाबायो आरो
ओरैनो दिनै मा ओंख्रि जाखो ओमबा?
दोनै माबा जादों उम दोनै ओंख्रिया जोंनिया जोसा बे माबाया भल ओ औ जोसा भल बर'आव मा होनोमोनथाय भलखौ?
आनो होनो ओरैनो
ओ भलबो होनो आरो मोनसे दं
बायखोना ना न'निनो?
ना बायनासो जादों
अ
उम
आजिखालि आजिखालि मैगंनि दामफ्राबो बिराद दाम जाबाय बायनानै
औ औ औ दाम जाबाय आरो मुलि होनायसो मोनोना बाजार
जोंना ओरैनो माबासोमोन आ दालि ओमफाय आ मैथा बाथोन ओमफाय ना औ ना खखा सादोंमोन दासान्दि बोथोरफ्राबो अखा नालाय अखायावस से ना मोनदोंमोन
औ ना ना फिसा
ना फिसा
अह
ओरैनो थ' ओ जोंनि ओ बर' ओ हारिनि जुनथु ओ माखासे माबायाव मोननाय जि आइ टेक मोननाय
उम
ओ मेगंफोरनि बिथोराव ओंख्रिफोरनि बिथोराव नोंथाङा मा ओंख्रिखौ ओ बेस्ट सिन मोनो आरो नोंथाङा
दायो नै जि आइ टेगा मा ओ बर'नि मैगं जेरै गंगार दुन्दिया आरो सबाइ अनला अनला दाउ अनला दाउखौ साबसिन मोजां मोनो आङो औ अनला दाउ आरो दाउआ दाउला खासिबा सो साबसिन जायो आरो गोथावसि सिन जायो उम दावला खासिजों अनला अब्ला बांसिन गोथाव जायो जानो
मोजां मोननाय मै ओंख्रि आरोना बे
अनलाजों दाउ
अनलाजों दाउ
गोथावानो जायो। अन आं ओरैनोथ' सिगां समावहाय नर्मेलि माने आं अनलाखौ ओरैबायदि जानो बायोमोन माने ओमफाय दाउ होफायोबा मिलौओ नालाय दा दाउ होफायोबा मिल दयु दाउ होयोबा मिलौओ दा एसे गोथाव मोनो नालाय दा एसे एनै जायो होमबाबो माने बांद्राय अनलाखौ बांद्राय हेबिट जायाखै
ओ सबाय सबायजोंबो गोथाव
सबाय सबाय जायो ओमफाय बिदिनो बांसिन बांसिन गोथाव मोनो। बा बे सम
औ मोजां ओरैनो सरासनस्रा नोंथाङा क्लासाव थाङो दायो।
आङो दा ओ एम ए आ जोंना नैबे एगजाम दङ। ओ आठ थारिखनिफ्राय औ औ आठ थारिखनिफ्राय बे एक्जाम दं जोंना
माबा सेकेणड सेमिस्टार
सार औ सेकणड सेमिस्टार
औ मोजां मोजाङै जब आसा
मोजां नाजानोसै दा माने औ
ओरैनो बर' थुनलाइयावहा ओरैनो मोजां बिहोमा होनाय सोरबा सुबुंफोरनि नाम मोनथिगो नोंथाङा?
मिथियो ओ जोंनि बर' थुनलाइयावहाय गोबां बिहोमा होलांनाय गोबां दङ नाथाय ओ मधुराम बर' ओ मदाराम ब्रह्ममोन। दङ बिथांमोना गोबां बर'फ्रा जेब्ला माने हिस्ट्रि लिरजेनदोंमोन बिसिनिफ्रायनो माने बिसोरो थुनलाइ सोरजिजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होनानै खामानि मावबोदों आरो दा बे हिसाबै बिथांमोनखौहाय रायखांजायो।
सतिस चन्द्र बसुमतारी
सतिस चन्द्र बसुमतारिमोन दङ। औ
बिथाङा बारग' औ सोर रुपनाथ ब्रह्म होनहाबो लिरदों मोजां बिहोमा होबोदों मैखोम बिहोमा होनाय बर' थुनलाइ सोरजिनायाव बिथांमोना नों आरो दानि जुगाव नों सोरखौ सोरबा नोंथाङा दानि दा दा आथिखालावहाय दानि गोदान सोरबा लिरगिरिखौ मोजां मोनो नामा?
ओरैनोथ' दानि इ दानि समावहाय लिरगिरिखौथ' आङो दा माने ओन्दै ओन्दै बैसोफोराव माने दाब दाब लिरगिरिफोर ओंखारबाय होमबाबो माने ओ इदि माने ओ मुंदांखा लिरगिरिफोर माने आं मिथिथ'वा आरो माने। आं रिसार्चबो खालाम आं माबाबो नंथ'वा
उम नोंथाङा माबाफोर लिरो नामा दायो खन थाइ राय
आंथ' बिदि आं बांद्राय बिदि लिरनायफ्रावहाय बांद्राय माबाबो नङा एक्सपार्टबो नङा नालाय आरो माबा सोरजिनो हाया माने। इदि एसे माबा जायो आरो। फरायनोलाय मोजां मोनो आं आं गाला-ला गावनि थुनलाइ खौ मोजां मोनो माने हारिखौ गावनि हारिखौ मोजां मोनो।
उम सल'बो फरायनो मोजां मोनो।
सल'बो फरायनो मोजां मोनो सुंद' सल' आरो स्कल'मा फोरबो सम सम फरायो।
ओरैनो दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दासान्दि?
दासान्दि आं एसे एसे फरायगासिनो आंबो बे उफ्रा आनजादफोरनि थाखाय।
अ
ओ आजाद साख्रिनि आनजादा एसे गोराबो जायो नालाय बांद्राय फरायनांगौ जायो नाथाय दै बोथ थोराबो गरमथारना गुदुंथार बेखायनो मो मोजाङै हायाखै दासान्दि
ओरैनो जाबाय थायो जानायालाय मोजाङै फरायो उम औ कारेन्ट मोनो कारेन्टफ्राबो थांलाबायबाय थायो।
कारेन्टफ्राबो कारेन्टफ्राथ' आरो मा होनबावनो थांलाबाय थायो
उम। इदिनो दायो नोंसिनियाव माइ गायो नोंथां मोननाव? दायो माइ गायबायना गायाखै नोंथांमोना न आव औ नों
अ माइआ जोंनिथिं खासिया जावैयो नोंथांमोननिथिं बिदि जावैगोन ना जावैयाथाय
अ बिदि जावा नामा जोंनिथिं बारा बांद्राय
जोंथिं माने खोथियाखौ फोग्रोनानै जावैयो जावैखांनायनि उनावहायसो गायो बै बायदि आरो नोंथांबा दे होमबा ना नोङो
जागोन दे जागोन दे औ दे उनाव रायलायसै औ